नोंथा खोनादों ना‌?
औ नोंथां खोनादों
नोंथां दायो आं नोंजों मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां दा नोंथाङा मा आयदा लानानै फैदोंमोन फोरमायनो हागोन
बेनो जाबाय आंथ' नोंथां इटानगराव थायो नोंथाङा थायो गफुराव ओमफ्राय जोङो बे जोंनि इटानगर आरो गपुर आसाम साइडनि जोङो बोथोरनि फारागथिखौ जोङो सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां दा होमबा आं फोरमायग्रो ना फोरमायग्रो सानगोन नोंथाङा
नोंथां आं बे आं बेखौनो नोंनाव सोंग्रोनो सानो जे नोंसिनि बोथोरा दायो माबायदि सोलिगासिनो आरो ओं दैबाना जादोंना जायाखै
अ दा बुंनो थाङोबासो नै दा नोंथां दैज्लां सम दैलां सम होननाय लोगो लोगो जोंहाथ' गोबां बिदिनो खखालाय सान्दुंलाय नङा होमबा दा बिदिनो नै बुंनो थाङोबाथ' जोंहा देरना हाबनानै थाखायनो गोबां जोंहा देग्लाय बोथोराबो मोजां जादों मानो होनबा गोबां बिदिनो अखा जादों अखा हाबा जोंहा बिदिनो माइ आबाद गायनायाव गोबां दा सहाय मोननाय नङा होमबा नोंथां नाथाय दा बुंनो थाङोबा एसे समस्याबो जानो फैदों नोंथां अबेबा अबेबा जायगायाव जेरै हमनानै ला जोंहा बोथोरा अखाफोर हादोंब्लाबो अबेबा जायगायाव जोंहा दैमा सेरफ्राव गोबां जोंहा खहाब जादों मानो होनबा अखा हानायनि थाखायनो जोंहा बिदिनो दै गिदिर देरनानै दैमाफ्रा देरस'जोबनानै जों अबेबा अबेबा बान्दो बायला बबायसिग माने बिदिनो बान्दो बायनायजोंनि थाखायनो द जोंहा दुब्लिफोर डक्टारफोरावहाय दैफ्रा फैसावजोबदों माने बेयावनो माने दुब्लि माइ गायनायफ्राव फल' गाबसोजोबनाय जादों बिदिनो अबेबा अबेबा जायगायावहाय आरो अबा अबब बा माने बिदिनो अखा हादोंबाबो माने दैफ्रानो रानस्राव आरो जायगाफ्रा नाथाय देग्लाय माने मोजांबो मोनदों मानो होनबा बारा आरो गरमबो नाङाखै बोथोरफ्रा मोजां जानायनि थाखायनो जोंहा जानाय लोंनायफ्रा बिराद मोजां जादों बिदिनो मैगं थाइगंफ्रा बिराद मोजां जाखादों गायनाय फुनाय सोरनिबा सोरनिबा आरो बिदिनो फिथाइ सामथायाइफ्राबो जोंहा जेरै दाथ' मोनखायो जोंहा खान्थाल होन बा थरमुस होन बिदिनो जोंहा लिसु लिथुखु दङ गोबां फिथाइ सामथाय दं दायो जोंहा बोथोरा माने बे फिथाइखौ मोनगासिनो आरो जों नोंथां नुनो मोनदों जानोबो मोनगासिनो जोङो बेफोरनो बिदिनो दा बोथोरानो होनोबाथ' नोंथां गोदोनिफ्राय जोंहा जो गोबांनो बिदिनो सोलायबोदों दायो माने अखा हानब्लाबो माने गरमाबो जोंहा गोबां जाथ मान बिदि जादों सिगांथ' मान गम जायोब्लाबो मान गोलोम बोथोर बोथोराव हाय एथम बिदि गोल गरम जायामोन मानो होनबा माने जोंहा बारफोराबो गोबां बिदिनो थान्दा फैयोमोन आरोोना नोंथां दा बिदि बारखौबो जों नुनो मोनला माने दंफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो माने गरम बार फैसै सायहा मोननो थांला बिदिनो जागासिनो माने औ दा ओमफ्राय दङ दंनाया जाहहा बोथोरजों बोथोर सोलायबाय थायो गोजां बोथोराबो माने बारा एबारनि थांनाय माने गोजां बोथोरावबो बारा गुसुखौ जों जानायखौ नुवासै माने मानि थाखाय जादों बुंनो थाङोबा जोंहा बे आबहावायानो गोबां गुबुंले जालांगासिनो नङा होमबा बेफोरनि थाखायनो बोथोरफ्राबो सोलायनो हमबाय खोमा नोंथां सिगांफोरथ' जोंनि जायगायावहाय बिदिनो बे जायगायावहाय एफा बिदि नङामोन दा नाथाय गोजां बोथोरबाबो बारा गुसुखौनो जाला दा गरम बोथोराव ओमफ्राय बिराद गरम जान हांदों माने होमबाबो दैज्लाङाव देग्लाय माने अखायालाय मोजाङानो जादों द बारा समस्या फैयाखै नाथाय बे बान्दो बायनायफोराल' एसे समस्या होदों आबाद मावनायफ्राव बिदिनो माइ गायनायफोरावहाय मानसि पुर्निमाय बिनिनो आरो हा आं माने बेफोरखौनो बुंनो सानदों आरो ओमफ्राय बुंबावनो हागोन हानाया होमबाबो नोंथांनिफ्रायबो एसे खोनाजानो लुबैबावदोंमोन आरो आं नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओं नोंथां जोंनि अरुणाचलावथ' मा बुंनो आं दायो मोनसे जायगा इटानगर होननायाव आं थायो आरो इटानगरखौ जोङो नायोबा बे जोंनि हायेन नोंसिनि आसामनि हायेननि खाथियावनो जायो जोङो मानसिफ्रा गोबां बिदिनो सानो दि इटानगरा हाजो आरो बेयावहाय जोङो गुसु जायगा जोंनि अरुणाचलखौ बिदि सानो नाथाय आं जे जायगायाव थायो इटानगर बे जायगाखौ जोङो नायोब्ला बे जायगाया हाजोबाबो गरम जायो मानो होनोबा जोङो बे जायगाया जोंनि आसामनिफ्रायबो खाथि जायो आरो नोंसिनि आ जे जे नोंसिनि आसामाव जे आबहावा बायदि सोलिगासिनो बेजों जोंहा एखे होननानैसो जों बुंनांगोन नाथाय जोंनि अरुणचलावहाय जों नायोबा आं जेरै दानि बुंलांबाय जोंनि इटानगरा बहुद गरम जायो बेवहाय मानो होनबा बियो नोंसिनि आसामनि हायेनजों खाथि नाथाय जोंनि दा जोंनि अरुणाचलखौ नायोबा जोंनि अरुणाचलखौहाय जोङो मोनथाम जोङो सारियाव राननो हायो मोनसेया जाबाय जोंहा ओं इटानगर पासिघाट बेफोरबायाददि टाउनफोरा जायफ्रा आसामनि खाथियाव नांजाबनानै दङ बे आसामनि खाथियाव नांजाबनाय जायगाफ्रा नोंसिनि आसाम आसामनि बायदियनो गरम जायो नाथाय जोङो एसे जुदि जोंनि इटानगरनिफ्राय जों एसे गोजौआव थांबावोबा जोंनि हिमालय हाजोनि एसे जों गोजौआव थांबावोबा जेरैहाय जोंना माखासे जायगाफोर दङ जेरैहाय जिर' बा नों आनिनि बे जायगाफोरखौ जों नायोबा जों इटानगरनिफ्राय जों बांसिन बुस्थुखौ मोननाय जायो मानो होनबा बे जायगाया बांद्रायबो गोजौबो नङा आरो बांद्राय नोंसि नि खाथिनि आसामनि हायेनजोंबो नांजाबनाय नङा बिनि थाखायनो जोङो बे जायगाफ्रावहाय जों गुसु बार एबा अखा बांसिनखौ जों मोननाय जायो बिनि थाखायनो उम जिर' बा आनिनि बेफोर जायगा फोरा जोंनि अरुणाचलावहाय एसे गुसुखौ नुनाय जायो आरो नोङो बिनिफ्राय जिर' आरो आनिनिनि आरो गोजौसिनाव जेब्ला नोङो जोंनि अरुणाचलनि बरफ गोनां हाजोफोरथिं नों जेब्ला थाङोब्ला जोंहा माखासे जायगाफोर दं जेरैहाय थावां बा बिदिनो मे बा बिदिनो मेसुखा बेफोर जायगाफ्रा जाहैबाय जोंनि अरुणचलनि बांसिननिफ्राय बांसिन गोजौसिन हाजोफ्राव दङ बेफोर जायगाफ्रा ओं बरफ गोलैयो बेफोर खाथियाव बे जायगाफ्रा ओरैबायदि गुसु जायो जे नोङो गरम बोथोरानो हक गोजां बोथोरानो हक बेयाव गोजाङो आरो नोंसिनि बायदि जे आसामाव नोङो ओं गो गोजां बोथोराव एसे खम जेकेटजों थानो हाबाबो नाथाय जोंनि बे थावां बा नों मेसुखायावहाय गोबां नोङो गरम गस्लाफोर गाननानैसो जों थानो हायो मानो होनबा बे जायगाफ्रावहाय जोंहा बरफ गोलैयो आरो बे बरफनि थाखायनो जोङो गोजां बोथोरफ्रावहाय बे जायगाफ्राव थानाया बहुद गोब्राब नाथाय बेबायदिनो एसे गोलोम बोथोरावहाय गोजांनाया खमायो। नाथाय होमबाबो बे जायगाफ्राहाय गोबां बिदिनो थान्दाखौ जों नुनाय मोनो आरो जोङो
हेल' हेल'
आ
जै
गेजेर अरुनााचलफोर जायगा दङ। बेफोर जायगाफोरखौ जोङो नायोब्ला जों नुनो थाङो दि जोंनि गेजेर अरुणाचलफ्रा जेरैहाय जोंनि जिर'फोर दङ बे जायगाफ्रा
औ।
जों ओं बांद्रायबो गोजाङा आरो बांद्रायबो गरमा जों बेखौ नुनो थाङो आरो नोंथाङा ओमफफ्राय जोंनि अरुणाचलावहाय मा मा जायगाखौ बेरायखो आरो मा मा जायगाखौ बेरायनो गोसो
औ दा नोंथाङानि सिगाङावहाय जोबोद मोजां मोजां खोथा फोरमायहरदों जेरै जिर' होन थटावां होन जों आनिनि होन दा दा नोंथाङा सोंबाय आंनावहाय बिदिनो बबे बबे जायगायावहाय बेरायखो आरो मारै मोनखो होनना बुंदों। दा आंबो बारा बेरायनो मोनाखै नोंथां नाथाय आं बिदिनो मोननैसो जायगायाव बेरायदों अरुणाचल जायगायावहाय जेरै हमनानै ला जोंहा फार्स्टआवनो आं बुंनो सानदों जिर' ना अल जिर' आं बेयाव खनसे थांखांनो मोनबाय आरो दा ओजों थनानै आं जोबोद जायगाखौ माने गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा दा जोंनि आसामजों नाय एबाजों रुजुयोबा बे जायगायावहाय माने बोथोराबो माने जों गोलोम बोथोरबाबो माने एथ'बां जिबो रम जाया मोनायोब्ला जोङो खम्बल जोमनोबो हायो बिदि जायो माने खम्बल जोमलायनांगौ जायो बिदि माने बोथोरा बिराद नरमेल सोलियो आरो बारफोराबो बिराद साफायै माने फैनो थाङो आरो होजों थांनायाव मोनसे आं जे माने होजों बेलेग नुदों होनबा जोंनिफ्राय दंफां - लाइफां ओजों नोंथाङा आं नोंसिनि अरुणाचल जिर' जायगायावहाय माने दंफां लाइफां बेलेग बेलेग नुनो मोन्दों जेरै गोजौ गोजौ जानाय मा होनोमोनलाय फाइ थ्रि होननाय आं नुनो मोन्दों बेफोरखौ आं माने जेरावबो नुनो मोनदों आरो जेरावहाय ओमफ्राय बिदिनो खिवि बागान आं बेफोरखौबो माने नायनानै फैनो मोनदों माने जोंनि आसामावथ' जों बेफोरखौ बारा नुनो मोना नालाय बिदि बागानफोरखौ आरो बेजोंनो लोगोसे बेनिफ्राय आङो मोनसे जायगायाव थांबावदों जायखौ माने एसे गोजान जायो आरो जोंनिफ्राय सेरगाव होननानै बुङो दा होजों थनानै आं माने बिदिनो अरुणचलिनि सेरगाव बेवहाय आफेल बागाननि जायगा नुनानै फैदों आङो होजोंनि माने आफेलखौ खुनानै आं जोबद गोज गोजोननाय मोनदों माने जाथाव जाथावनो माने जेरै काश्मिरि आफेल थायो बेफोरबायदिनो आरो हजोंनि आफेलाबो नुनाय बायदिबा दा नोंथां सावरायबाय थायोबाबो जोंहा औ।
बे। नोंथाङा जोंनि अरुणाचलनि टाउनाव थांनो गोसो दंना गैया?
औ नोंथां आं थांनोथ' गोसो मानो होनबा आं जोबोद खोनानाय मोनदों जोंनि नोंसिनिनो बे अरुणाचल टावांआवहाय जोंहा जेननो गोजां बोथोरफोरबाथाय माने बरफ गोलैनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा जोंहाथ' बेलेग जायगायावाथ' बरफफोरखौ जों गोलैनाय नुा अरुणनाचलावहाय जों थावां आनो होन बेफोरबायदियावसो जोङो गोजौ गोजौ हाजो जायगायावसो जों बरफफोरखौ नुनो थाङो। आं माने खेबसेबाबो नायनो गोसो माने बरफ होननाय बुस्थुखौ ओंखायनो जोंनि खाथियावनो दङ अरुणाचलावनो ओंखायनो आं खनसेबाबो थांनो गोसो माने टावांआवहाय
होमबा नोंथां आङो फैगौ समफ्रावहाय आं नों नोंथांजों टाउनआव थांबा आं नोंथांजों लोगो लाफागोन।
औ नोंथां जागोन।
होमबा नोंथां बे आयदाया बेयावनो जोबथ'सिगोन।
औ दे सावरायलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
दे गोजोनदों